खुलुमबाय नोंथां औ खुलुमबाय नोंथां औ आङो दा ओरैनो दङ ओ नोंथांखौ नैबे बेलासि समावहाय आंनिसिम फन खालामनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर बाउहरनाय थाबाय
औ गोजोन गोजोन मोनाबिलि नोंथांनिसिम गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय आंनिफ्राय
औ औ ओ रोजा रोजा साबायखर
औ नोंथांनाव दा सम दंबालाय रायलायनो थाखाय
औ औ रायज्लायनो सम दङ मानि बागै रायज्लायनो सानदोंबा
गोदोनि हारिमु आरो दा नै गोदान गोदान मुगानि हारिमुनि सायाव एसे सावरायजागोन नामा नोंथां
औ औ सावरायजागोन ओ होमबा नों थाङा जुदि मिथियोब्ला गोदोनि हारिमु आरो दानि हारिमु बिनि सायाव एसेबाबो फोरमायना होनो हागोन नामा
औ औ हागोन गोदोनि गोदोनि हा रिमु होनोबा गोदो थ' जोंनियाहाय मा होनो बर' आबै आबौमोनहा माने गोदो गाननाय जोमनायानो जा जि दामनाय देनायानो जा माने जोंनि हारिमु न'आव माने माबायोमोन आरो ना जेरै खाम सि सिफुं जथा सेरजा बेफोरबादि बेफोर आगजुफोर खौ बाहायोमोन आरो दानि दिनाव आरो गोदान मुगानि जेरै उम उम उम बक्स बेफोरबायदिखौ बाहायनायमोन आरो गोदोनि दिनाव आरो रंजानाय बाजानायाव जा जियानो जा माने खाम सिफुं जथा सेर जा बेफोर आगजुफोरखौ बाहायोमोन आरो दानि दिनाव आरो सोलायलांनो हमदों बेफोरो आगजुफोरखौ बाहायनाय खौ आरो एसे खम बिबांनि नुनो मोनदों आरो
औ औ नंगौ नोंथां औ खोनादों नोंथां
अ दानिया आरो ओ मा होनो जेने बा रं बैसागु फोरबोफोरावनो जेनेबा जोङो खाम सिफुंफोरखौ बहुद खम बाहायनाय नु सै आरो दानि दिनाव
औ न औ नोंगौ नोंथां नोंगौ
दानिया आरो बांसिनानो मा होनो बक्स मबाइलफोरजों दामनाय बेफोरबायाददि बाहायनायखौ नुनो मोनदों आरो अ दा नोंथांमोननिथिंजाय जेनेबा गोदो गोदो आरो दा माबायदि हारिमुवा माबायदि सोलायलांदों बेफोरखौ फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा
औ हागोन नोंथां ओ गोदोनि दिनाव बेावहाय जोङो हारिमु होननानै बुङोब्ला गोदोनि दिनावहाय ज' ज'यै ओंखारलायोमोन मानो होनबा गोदो मोनसे गामियावहाय ओरैबायदि अनज्लायना थायोमोन ओ बिसोर माने गावजों गाव नागारलानो हायामोन ओ‌ बिथांमोना खाम लानानै जथा लानानै आरो गावनि हारिमुवारि हारिनि गाननाय जोमनाय गाननानै ज' ज'यै खाम ज'था सेरजा बायदि दामजुफोरखौ लानानै ओ ज' ज'यै मोसानो बा रंजानो ओंखारबोनायखौ नुयोमोन आरो दानि दिनावहाय जोङो नुनो मोनो बैफोरो ज' खौसेथि होननायखौ ओ एसेबाबो खम नुनो मोनो नोंथां औ बिनि जाउनावहाय औ बिनि जाउनावहाय ओ रंजानायनिफ्रायनो जा बा दामनाय देनायनिफ्रायनो जा जोङो दासो दाबो नुनो मोनदिया गोदो नि समावहाय जोङो गंगना मोनसे बेसादखौ मोनसे दामजुखौ नुनो मोनोमोन नाथाय दानि दानि नैबे मुगायाव गंगोना होननायखौ नुनो मोनलिया
औ आं मावनानै गंगोना होननाय दामजुखौ नुफेराखै आरो
औ औ औ नोंथां गोदो औ गोदोनि दिनावहाय गंगोनाखौ बांसिन लानाय जायोमोन आरो बे गंगोनाखौ जोङो औवाजों बानायनाय ओफ्राय बेजोंनो लोगोसे जों औवा लानाय जिहेथु जोंनि जों रावजों रायज्लायो हरखा बे खरखाबो दामनानै गोदोनि दिनावहाय रंजायो जानाय जायोमोन दाबो नुयो थेवबो दानि जुगाव नुनाया बुहुत खम जाबोबाय आरो हारिमु होननानै बुङोब्ला गाननाय औ गाननाय जोमनायाबो सोलायबोनो हमबाय नोंथाङा गाननाय जोमनायनि सायाव एसे फोरमायना बुंनो फोरमायना होनो हागोन नामा
औ औ हागोन गाननाय जोमनाय होनोबा जोंनिया गोदो माने जोंनि बर'फोरा माने दख'ना थावसि बेफोरबायदि दख'ना बिदन बेफोरखौ गानोमोन आरोना ओमफ्राय दानि नै दिनावथ' आरो गोदान गोदान मुगा जाबाय जेनेबा गोदान गोदान मुगानि ब्रेन्द दखना इफोरबायदि बिदिनो गानोना दानि दिनाव गोदो हाबाफोराव माने दखना थावसि नङाबानो जायामोन ना नङा होमबा?
औ औ औ औ
हाबा मोनसे खुंनो थाखायबा दखना थावसि नांथारगौमोन नै दानि दिनावथ आरो जानला मोनला दखना बेफोरबायदि बायनानै गानहोयो। हिनजाव गोदानफोरनो नङा होमबा? उम नंगौ। दानियाथ आरो गोदान गोदान ओंखारनाय दखना इफोरबायदिखौ गाननाय नुसै हाबाफोराव।
औ औ
औ दा आरो गोदोहाय माने जोंनियाहाय बर'फोरा माने मेख्ला दखना दखना बा मा होनो अग्रं ना मा होनो बे दखनाखौ बारा गाननाय नुवामोन आरो।
औ औ नंगौ।
दानियाथ आरो बांसिनानो इफोरखौ गाननाय नुसै आरो।
औ औ नंगौ ओ नोंनिया नों नोंथां बुंनाया नोंगौ थारैनो गोदोनि दिनावहाय जोङो बै फोर जिहेथु दानि गोदान गाननाय जोमनाय बेफोरखौ जों नुनो थाङामोन। गोदोनि दिनावहाय ओ गाव गावनो दानानै गाव गावनो ओ ओ बानायनानै ओ बा दानाय लुनाय खालामनानैनो गाननाय जायोमोन। नाथाय आथिखालनि जुगाव ओ बांसिनखौनो जों सि जोम दानायखौ ओ नुनो थांलिया बिनिखाय नो बांसिनानो ओ ओ बायनानै बाजार बा गलानिफ्राय बायनानै गाननायखौ जों नुनो मोनो।
औ दानिफ्राय आरो बांसिनानो मेसिनाव दानाय। फोरदिसो जाबायना
औ औ नंगौ नोंथां ओं।
औ
ओ नोंथाङा मिथिगौ नामा गोदोनि आरो दानि माबाफोर सोलायनायखौ नुनो मोनदोंना नोंथाङा?
औ औ नुनो मोनदों माने सोलायनो मोनदों। गोदोनि गोदोनियाथ आरो मा होनो इन्दि फि इन्दि एम्फौ फिसिनानै बै इन्दि फि थोबखौहाय रुनानै ला ग्रोनानैहाय बेनि उनाव थावख्रियाव खुन लुनानै थावख्रि लुनानै माने खुन्दुं दिहुनग्रोनाय जायोमोन बेनि उनावहाय उनाव सो आरो खुन्दुंखौ आरो थब बबिन बा मुस्रायाव थुननानै सोंनानै दानाय जायोमोन आरो नै दानि दिनावथ' माने रेडिमेड इफोरबायदि खुन्दुं दिहुनखानाय मेसिनाव दिहुननाय ओंखारबाय नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां
गोदो इफोरखौनो माने गाव गावनो दानानैहाय गानोमोन जोमोमोन जेरै गामसा दख'ना फास्रा एफोरबायदि दानानै गानोमोन आरो दानि दिनावथ' इफोरबायदि ओ गाव गावनो आखाय जों दानानै गाननाय बेखौ बुहुत खम नुसै आरो दानिया बांसिनानो मेसिनाव दानाय गामसा फास्रा आरो दानियाथ' आरो मा होनो गामसाफोरावबो आ आगर एरनाय ब एफोरबायदि नुबावो नङा
औ औ नंगौ नोंथां
गोदो दख'नाफोराव गोबां मोजां मोजां आगर जेनेबा दाउसा मोख्रेब आगर दावराइ मो दावराइ बेफोरबायदि जेखौ नुयो बे बेखौनो माने एरखांनानै गानोमोन आरो
औ औ
दानि मु दानि दिनाव आरो माने बेफोर आगरफोरा फु गोजाम आगरफोरखौ माने गोमालांनो हमनाय नुदों आरो
औ नंगौ नोंथां ओ गोदोनि आ आगर आरो दानि आगराव गोबां फारागथि दङ
औ
औ ओ दा नोंथाङा मिथिगौ नामा गोदोनि आगरा ओ माबायदि बा माबाय दिहाय बेरखांहोयोमोन गाननाय जोमनायखौ आरो दानि आगरा माबायदिहाय बेरखांहोयो बेफोरनि बागै एसे फोरमायना होलाय नोंथां
औ औ माने गोदोनियाथ' जेनेबा गरखा गंब्रै आग'र बेफोर माने गावनो आखाइजोंनो एरनाय जायोमोन नङा होमबा जेनेबा मा होनो जेरै औ जेनेबा दाउ बिरलांनाय नुबाय बेखौ माने बेयावहाय एरखांना होब्रबलायबाय बेफोर बायदि आरो जेनेबा जेनेबा अबबा हाग्रा फ्रावनो मैफोर नुबाय बेफोरखौ नुनानै आरो गोसोआव खांनानै गोसोआव लाना फैनानै एरलायबाय इफोरबायदि आरो दानि दिनाव आरो ओ गोदो आरो जेनेबा बैग्रि बेगर लाव बेगर बेफोरबायदि आगर एरखांनाय जायोमोन आरो आखाइजों दानि दिनावथ' आरो बैफोर आगरफोरखौ नुनायानो जाला मानो होनबा आरो गोदोनिफ्राय गोमालांनो हमबाय ना नङा होमबा लासै लासैनो ओमफ्राय दा जों बेफोर आगरफोर खौ ओरैनो बिजाबफोरावसो फरायनो मोननाय जाबाय माबायदि आगर बेफोर खौबो दा सिनायनो रोंला आरो जोङो नङा होमबा औ दानिया बांसिनानो मायबा मि सिनाव दानायफोरा जेनेबा बसुमतारी ब्रेन्डनो मायबा सानफ्लावार ब्रेन्डनो बेफोरबायदि सिकिरि ब्रेण्ड बेफोरबाय ओंखारबाय नङा होमबा गोदान गोदान
औ औ बेफोरनि थाखायनो गोदोनि हारिमु आरो दानि हारिमु बियो एसेबाबो सोलायनायखौ जों नुबोबाय ओ गोदोनि गो दोनियावहाय जेरैहाय बबे बा बबेबा बबेबा दाबसे जायगाफोराव थाङोब्ला गावनि दोरोङारि गाननाय जोमनाय खौ गाननानै थाङोमोन जेरै दखना जेरै गामसा बेफोरखौ गाननानै ओ थाङोमोन आरो मोजांबो नुयोमोन नाथाय दानि जुगावहाय गोदान गोदान ओंखारनानै दख'नानि सोलायै ओ बायदि बायदि रोखोमनि लं पेन ओ बेफोरबायदि गस्ला गाननानै थांनायखौ जों नुनो मोनो गोदोनि दिन आरो दानि दिना ओ गोबां सोलायनायखौ बेयावनो जों नुनो मोनो होननानै जों ओ साननानै लानो हायो आरो
फोरा बिदि लंपेन्ट गस्ला इफोरबायदि गानामोन नङा होमबा दानि दिनाव दानियाथ' आरो अबावबा दाबसे जायगायाव ओंखारलांनो नागिरबानो माने दख'ना गानबा एसे उसुबिदा जायो होननानै माने गुबुन हारिनि एबा मा होनो गस्ला लंपेन्टफोरखौ गाननानै ओंखारलांनाय जायो आरो
औ औ नंगौ नोंथां औ खोनादों नोंथां ओं होमब्ला औ
बुहुद सोलायनायखौ जों नुनो मोनदों आरो
औ औ होमबा दिनैनि बे हारिमु गोदोनि हारिमु आरो दानि हारिमु सोलायनायनि आयदायाव रायज्लायनायखौ बा सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा
औ औ दे होमबा दोनथ'लायनोसै दे औ दे
दे